औ खोनादोंना औ नोंथां मा खालामगासिनो दं आंबो नै नोंथां जिरायना दंङो ओमफ्राय आं नै माइरंसो सुनो थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा बे समावनो फन हरबाय आंनियाव
औ औ औ नोंथां आं माने ओरै मानास हायुंङारि मा होनदों नेसनेल पार्क ना मा होनो बेखौ औ हाग्रामा बेनि सायाव दावबायनायनि सोमोन्दै आं सोंनो नायदोंमोन नोंथांसिम औ आं नायनो थांदों ओरै नैबे मा होनो गोलोम बोथोरनि बन्दआव नैबे आंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै एबा सुबुंफोरखौ लानानै दावबायनो थांदोंमोन
नोंथाङा दा फैनो सानदोंमोनब्लाबो दाथ जोंहा नै मानासा जि दावबायनो साननाय बे जायगाफोराथ बन्दसो जाना दंथयो नोंथां औ नंगौ नोंथां ओ
जोंहाथ मानास
दा खुला होनाया जोंनिया मायाव होयो ओ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बा अक्टबर दाननिफ्राय जोङो एप्रिल दानसिमल होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोबा एप्रिल दाननि उनावहाय जोंहा अखा हानाय जायो नालाय हाग्रायाव हाबनो जोबां बा गोबां खस्थ जायो आरो नोंथा माने लामाफोरानो गाज्रि नालाय बांसिनानो बेनि थाखाय हाग्रायाव हाबनायखौ बन्द खालामथयो आरो बे समाव ओमफ्राय नोंथाङा फैनो सानदोंब्ला इयुनाव फैनो हागोन आरो नोंथां औ औ होनबा बोरै फैनो हागौ आं खोन्थानोसै नोंथांनो गिबियाव नोंथाङा बरपेटासिम फैग्रोदो बरपेटानिफ्राय फैनानै मोनसे सुरूपेटा होननाय जायगा दं बेजों फै बेसिम फैयो बरपेटानिफ्राय ओमफ्राय सुरुपेटानिफ्राय थोंजोङै नोङो साहा दावखोबो आरो ना साहा दावखोबोयोब्ला मा मोनगोन सालबारि सालबारिनिफ्राय आरो सोनाब फारसे थांलायदो सोनाब फारसे थाङोबा नोंथाङा बासबारि होननाय मोनगोन मानासनि गाहाय हाबग्रा लामाया बेनो आरो बासबारिजोनो नोंथां बासबारि मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा माखासे साहा साहा बागानखौ नुनो मोनगोन साहा बागान गेजेर गेजेर हाबनानै नोंथाङा बेरायनोबो हागोन ओमफफाय बेनिफ्राय नोंथाङा मानासाव हाबनोबा गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन जिपसि लाग्रोनांगोन आरो नोंथां
थाम रोजा बाजौ रां होनांगोन आरो नोंथां। ओमफफ्राय बेनि उनावहाय नोंथाङा जिपसि लाखांनायनि उनाव बेयाव हाबनो थाखाय गेटआव नोंथाङा गावनि मुंखौ थिसननांगोन आरो मुं थिसन्नाया नोंथांनि फैसा लानाय जानाय नङा ओमफ्राय एसे लायो औ एसे लायो एसेबां लाया आरो सासेयाव सेजौ बा नैजौसो लानो हागौ सिगाङाव एसेबां लायामोन ओमफ्रायहाय बेनि उनाव नोंथाङा केमेराफोर लांफायोबा केमेराफोरनि थाखाय एक्सट्रा रां लानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा बे मानासजों हाबनो हागोन हाबनानै मानासनि माखासे बा बेयाव गोबां लामा दं आरो जेखेमेखे जेखेमेखे लामा दङोनोंथाङा माखासे गांसो बारि जायगाखै थांनो हागोन माखासे बिनि उनावहाय माखासे जे जोंनि साख्रि आव मावग्रा बिथांमोन बा हाग्रा बिफानाव साख्रि मावग्रा बिथांमोन थानाय जायगायाव थांनो हागोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा मोनसे जायगायाव दं जाय मथंगुरि बा भुटान रायजोजों बा भुटान हादरजों नांजाबनाय मथंगुरि
बेनो नोंथां आ बेरेहैनो हागोन नोंथां
बे मथंगुरियाव माखासे जिब जुनारनि माने हारा बायदिसिनाखौ गावबा गाव गावबागाव मुं मखनानै साजायनानै दोन्नाय दं आरो नोंथां मिउजियामफोर बायदि बे माबाया मथंगुरिया मानास दैडमा सेरावनो मानास हाग्रामा बुङोब्ला मानास हाग्रामानि गाहाय दैमायानो जोंना मानासानो आरो नोंथां
आसा गाहायै हाग्रा लामाया जोंहा मोनथाम मोनब्रैसो दं नोंथां मोनसेया जाहैबाय नैबे पाठसाला जानानै सिमला लोखि बाजार बेजों हाब्रा लामा दं बे हाग्रा लामानि मुङा जाबाय थबगां जोंगलकेम होननाय बेजों हाबनांगोन नोंथां बेनिफ्राय हाबनानै माखासे ग्रासलेण्ड दैमा दैसा नुबोगोन बा माखासे गांसोोबारि जायगाखौ नुबोगोन बेनिफ्राय नोंथाङा फैनानै नैबे मोनसे भुयाफारा बिद होननाय दं फुयाफारा बिदथि नोंथाङा ओंखारफैनो हागोन आरो नोंथां। बे भैयाफारा बिदखिबो नोंथाङा हाबनो हायो बेजों हाबनानै आरो बे थफ्लांजों गोल केेम्प होननायजों नोंथाङा ओंखारहैनो हागोन आरो नोंथां बेनिफ्राय बेजों हाबबा नोंथाङा मा मा नुलांगोन होनोब्ला माखासे जिब नार जेरैहाय मैदेर, गान्दा हाग्रानि मैसो मुफुर मोसा मोख्रा बिदिनो बायदि रोखोमनि फिसा फिसा जिब जुनार बेफोरखौ नुलांगोन आरो लोगोसे दाउसिन दाउलाफोरखौबो नुलांनो मोनगोन आरो बायदि रोखोमनि बिफां गेदेर गेदेर बिफां साल बिफां सिसु बिफां सिगु बारि बमा बायदि बिफां नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे गांसो माबा जोंनि मुलि हारिनि लाइफांफोरखौबो नुलांनो मोनगोन मानास हाग्रामायाव जोंहा गासै मोनब्रै रेन्स दं आरो ना मोनसेया जाबाय पानबारि मोनसेया जाबाय खुख्लुं मोनसेया जाबाय भुयापारा आरो मोनसेया जाबाय मा होनोमोन मोनसे नामखौ बावलायलांबायसो आं नै दाबावैसो बावबाय गोसोआवनो दङमोन आरो नोंथां
औ जेबो नङा नोंथां बावनायखौलाय माथो खालामानो हानो।
गुगोलाव नायनो हागोन नोंथां नायथारनो गोसोब्ला बेनिफ्राय बे जोंनि मानासआ गाहायै मोननै जिल्लाजों नांजाबनाय आरो आसाम हादरनि जेरैहाय बाक्सा आरो चिरां बेजों लोगोसे भुटान रायजोजोंबो नांजाबनाय भुटान रायजोआवबो मानासनि खावसे बाहागो दं आरो नोंथां मानास हाग्रामानि बेखौ मा बुङो रयेल मानास होनना बुङो आरो ना ओमफ्राय जोंनि जे बे भारत हादराव थानाय बेखौ जोंहा मानास हायुङायारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो आरो बेयाव मख'जाथाव मोनसे गोमालांनो हमनाय बा जोंनि मानासावल‌' मोननाय मोनसे अमा थावख्रि होननाय बेखौ बेवहाय नुनो मोननाय जायो नोंथां जोंनि मानासाव जोबोद मुंदांखा बे अमा थावख्रिया नोंथाङा इयुनाव फैयोब्ला फैनो हागोन नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां दावबायनायनि जायगा माने आङो जेनेबा जोंनि खाथि खाला नैबे जोंनि मा होनो ओनसोलनिखौनो आं रायलायनो सानदों जेनेबा बांद्राय गिदिर नङा जोंनाबो बेफोरबायदिखौ आं रायलायनो नायदों जेनेबा बबेब मा होनो मोनसे जायगायाव थांनानै लावखार ओंखार जानाय बेफोरखौ आं रायलायनो नागिरदों आरो ओ जेनेबा ओरै जोङो सरलपारा थाबाय ओमफ्रायो ओरैनो रायमनानि सेराव संकस दैजों मोनसे दैमा दं आरो दैमा मानि मा होनो बेखौ दैमाखौनो नांगौ जाहैबाय औ बेनि बारै रायलायनो नागिरदों। औ नंगौ नामा? दे। माने आं नोंथांनियाव लावखार ओंखाम जानायनि बागैसो फोरमायनो नागिरदों आरो ना माने दावबायनाया दावबायनाया बांद्राय दावबायनाय जायाखै ओरैनो लावखार ओंखाम जानायाव ओरैनो नुलाबायनाय आरो ना नोंथां। माने आङो बे मासनाल हायुङारि मानास हायुङारि हा-हाग्रायाव माने थांनो नागिरदोंमोन आं माने बेनो फार्स्ट दावबायनो नायदोंमोन ओमफाय आरो नोंथाङाथ बुंखाबाय दा दावबायजाया उम आंनियाव बारा माबा गैया आरोना बिनि सायाव जेनेबा दावबायनायनि याव खोथा बुंनो गैया खिन्थु आङो लावखार ओंखाम जानायनि बारै एसे बुंनो नागिरदों आङो। लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेने बा दाबसे जायगायाव मा होनदों न'खरजों उम एबा सो मा होनदों लोगो फोरजों जाहैनाय होननानै बुंनाय जायो लावखार ओंखाम होननाय माने बेयो बुंनो हायोदि मा होनदो लावखार माने गोदोहाय गोदो ओ माने जोंङो जोंनि मान सुबुंफ्रा आबै आबौमोनहा बिसोरो मा होनो गोदो मोसौ फालो फालो लायोमोन आरोना बै मौसौ लानायाव माखासे लावखारफोर लानाय जायोमोन माने मो- दैलां बोथोरावथ' जों गांसोनि माबा अफाब जायोना बै समाव जेनेबा साम फोराव होलांनाय नङाबा अबे हाग्राफ्राव होलांनाय बैबायदियाव मा जायो लावखारफोरजों मा होनो उम लावखार मोसौजों लोगोसे लावखारफोरबो थाङो आरोना बैयाव मा होनो लावखारजों लावखार ओ आंनि न-न'नि लावखार एबा नोंनि नखर न'नि लाव बैनि ननि लावखार बेजों माने हाग्रा हायग्रा अरनबारियाव मोसौ होलांबा बेयाव माने ज लोगो नांनानै गावसो सोर माने ओंखाम जालायोमोन आरोना बेखौ बि-बिनिफ्राय फैदों होननानै मिथिनो मोनदों लावखार ओंखाम जानायखौ थिग बेबायदिनो मा होनदों आङो दा मा मा होनदों सरलपारा सलरपारा लावखार ओंखाम जाग्रायाव आङो एबारै फंनैसो बुंनो नागिरदों। जाहैबाय नैबे जोङो सिखोना जोहोलाव होननाय मोनसे मा होनदों लामा दं आरो ना बेजोंबो जों थांनो हायो आरो मोनसेया बै जों ओम दंबावो आरो ना बेजोंबो थांनो हायो सिगां लामाया गाज्रिमोन खिन्थु दा मोजां जाबाय ए बेजों थांनानै जोङो मा होनदों? उम, बावबो मा होनदों मोनसे मा होनदों ओ, खोनाफेरि एबा नुफेरि दैमाबो दं आरोना बेखौ होनो जोङो उल्था फानि होनना बुंनाय जायो जेनेबा ओ साहानिफ्राय मा होनदों खोला ओ बांसिनानो दैमा दैसाया मा जायो साहानिफ्राय खोलाहा सानजानिफ्राय सोनाबहा मानि बोहैनाय जायो ओमफ्राय बिनिया खिन्थु उल्थासो। जेनेबा जो- सोनाबनिफ्राय सानजा बोहैगोन नङाबा खोलानिफ्राय साहासो बोहैगोन आरोना बेयाव दैयाव बिनि थाखाय औ बिनि थाखायनो बिनि दै दैसा दैमा दैसानि मुंखौ मा होननाय जादों उल्था पानि होननानै बुंनाय जादों जोङो सरलपारायाव थांबा बा बे दैसाखौबो नुलांगोन आरोना थाङै थाङै थांनानै जोङो जे-जेब्ला माबायाव थाङो, मा होनो बै मा होनो जे जायगा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेयाव थांनानै जोङो मा होनदों मोनसे एसे दै दैसा नुहैयो बेयावबो बे दैसाया जाहैबाय भुटान हादरनिफ्राय जिरि जिरि बोहैबोनाय गुसु आरोना बेयाव दुगैनो मोजां बयबो मा होनो बाव सोरबा ओहो रंजानो थाङो सोरबा मा होनो सोरबा नखरनि मानसिफोरजों माने ए ओरैनो दसे सम ओ टाइम स्पेन्ड खालामनो थाङो जेनेबा आरो बेजों लोगोसे दङ ओहो लोगोफोरजों सोरबा स्कुल बन्द' एबा फरायसालि बन्दफ्राव कलेज बन्दफ्राव जोङो बेरायहैनाय आरो ओ आ गोबां रोखोमनि थायो आरोना बेरायग्राफोर बेयाव माने बेरायनायखौ नुनो मोनो, ओ भुथान भुथान रायजोनिफ्राय बे जिरि जिरि दै दैसा बोहैबोनाया दुगैनो मोजां अन्थाइ बल्दार दं। गोजों जायो अखा हायै समाव आरो ओ अखा हाबाथ' दुगैनो मोजां जाया आरो गुबुंले जायो बे जायगायाव मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हाजोनि दैना बेयाव हाजोनिफ्राय बोहै सुस्राबोनाय बै माखासे हामा माथाफोरा बोहै बोयोब्ला माने दैया गुबुंले जायो ओंखायनो ओ सानदुं गोसा समाव बेयाव बेरायहैबा मोजां आरो ना दुगैहैनोबो मोजां। आरो बेजों लोगोसे मा होनदों जोङो आ नखरनि गोेजा थाङोबा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै लांफानानै थांनो हायो जोङो जेनेबा गावनि निजा न'आव जेनेबा गारि दङोब्ला आरो नङाबा ओ हजोंहाय माने जिनिसफोर लांनानै संजाहैनो हायो आरोना बेफोरबायदियैनो जों मा होनो लावखार ओंखामखौ जानाय जायो आरो बेजोंनो खाथियाव नांजाबनाय दङ जेनेबा जोंनि रायमना मा होनो हायुङारि हाग्रामा, जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना?
औ नंगौ नोंथां औ बेथ'गोदानै दाजानाय मोनसे हाग्रामासो ना नोंथां माने नैरोजा नैजिनै ना मा मायथाइयाव दाजानायमोन,
ओ नो नोंथां बे जेने बेयो नैरोजा नैजिनैआव नङा नैजिसेयाव दाजानाय जादोंमोन औ औ औ माने, जोंनि बे कक्राझार दिस्ट्रिकयाव सिङावनो दं आरो ना ओम बे रायमना मा होनदों हायुंआरि हाग्रामाया। ना नोंथां ओ जे, आरो मा होनदों बियो बेसेबां मा होनदों ओ नैजि ब्रैजौ नैजिनै स्कुवेर किलमिटार माने बियो जायगा आवग्रिना दं आरोना रायमना आ हायुंआरि हाग्रामाया। आ बेयाव माखासे जोङो मा होनदों नोंथाङाबो नायफैनो हागोन, बाव मा होनो नोंसिनिथिं हरै माबा सनालु मोख्रा नुवा होनदोंमोन ना औ औ नंगौ नामा मोननाया मोनो खिन्थु खम ना? औ ओम नैबेयाव माने सनालु मोख्राखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरोना औ ओमफ्रायो बेजों लोगोसे दङ ओरै जेनेबा ओ मा होनो बेंगल टाइगारफोर दं जेरै नोंसिनि ओरैजाय दं बिथिंबो बेयावनो दं आरो ना। मोजाङानो नोंथां बावबो बेरायनो।
जोंनि बे मानासाव थानाया बांसिन हाग्रानि आखुथायाव सोनारो आरो माने बिसिनि हाग्रानि आखुआ बिसोरनाव बांसिन दं जाहैबाय नोंथां गुबुननि सोनारना नायोबा आरो गुबुन, गुबुन हाग्रामायाव थानाय बे मोसानि आखुथायखौ नायोब्ला आरो नोंथां औ औ,